औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां?
औ उम बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दङ।
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथां नोंजों दाउ अमा फिनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो औ समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे समा आंना ओरैनोसो दङ दा सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' ओ दाउ अमा फिनाय होनोब्ला दा गोबां जोंनि बर' ओ सुबुङानो दाउ अमाखौ फिनानै गावनि जिउ खुं राहाखौ दालांनायजों लोगोसे जोंनि न'खर एबा ओ फिसा फिसौ एबा फिसाय बेफोरखौ जोंना हेफाजाब होबोगासिनो राङारि बिथिङाव।
औ नोंथां।
जोंना दाउ अमा फिनाय होनोब्ला गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो जोंना दा दानि मुगानि ओ दाउ अमा फिनायनि गेजेराव जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय जोंहा गोदो अमा फिनाय होनोब्ला जोंहा न'खरसेयाव एबा ओ न' सासे सुबुङाहाय ओ बिदिनो माथाम एबा मानै अमाखौ फिना ओ फियोमोन आरो बे अमानो जोंहा ओ न'निनो गुन्दै एबा ओ सौ संनायनि अफ्रै थास' हानानै एबा न'नि गारजानाय मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ होनानै जोंना ओ अमाखौ फियोमोन। बिदि अमाखौ फिनायनि जाहोनाव गोदोनि सुबुङा ओ बे अमाखौ देरहोनो थाखाय से बोसोर एबा बेनिबो बांसिन ओ खौ लानायखौ जो जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा औ बे अमा फिनायाव राङारि ओ गोबां मुलाम्फा जानो हायामोन। बेनि थाखायनो जोंहा राङारि मुलाम्फाखौ नायनानै दानि मुगायावथ' गोबां गुबुन-गुबुन आदबजों अमाखौ फि नो लायो जेरैहाय जोंहा अमाखौ फिनाय ओ बायना लाबोयोबा जो बोला बे अमाखौ गिबियावनो जोंहा बेजि होना लायो। बिदिनो औ बेजि होनायजों लोगोसे गोबां ओ गोबां ओ भिटामिन गोनां दानाखौ जोंहा जाहोनायखौ ओ नुनो मोनो जेरै- ओ सापर पालिस बेफोरखौ जोंहा जाहोयो बेनि औ बेजों लोगोसे ओ गोबां मुलि बायदिसिनाखौबो जोंना अमानो होफाबाय था थायो सानफ्रोमबो। बेनि जाउनावनो जोंना अमा फिनाया दानि मुगायाव ओ गोबां थाबनो देरो एबा ओ बा एबा द' मासावनो जोंना गो ओ गोबां बुरजा-बुरजा राङाव फानजानाय ओ जाहैयो।
औथ'
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गोबां ओ सुबुङानो अमाखौ बायना लाबोनानै बे अमाखौनो जोंना फिसा जा होनानै फिसाखौबो गोबां राङावनो फाननाय जायो। बिदिनो जोंहा रांआरि बिथिङाव गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ बिदिनो ओ दाउ फिसिनायावबो जोंहा बिदिनो गोदान आदब बाहायनानै गोबां ओ गोदा गोदान गोदान दाना बायदिसिना जाहोनानै जोंङो दाउखौ फेदेरो
औ नोंथां
बेनिनो गोदोनि अमा फिसिनाय उम आरो दानि अमा फिसिनायनि जोंङो माबे मोनसे नि बेदरफोरखौ जायोब्ला जों मोजांसिन मोनो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नों थां
औ नोंथां दा बुंनो थांङोबा जोंहा अमा अमा फिसिनायनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों
औ
दा बुंनो थांङोबा जोंहा ओ अमा फिनाय अमा फिसिनायखौ जोंहा गोदोनि बायदि जेरै न'फोराव मासे मानै बेफोरबायदि लायो दा बेफोरबायदि लायोबाथाय जोंहा जों न'खर सुंथानायाव बा न'खर ओ सालायनायाव गोबां माने खस्थ' बा ओ मुलाम्फाखौ जों हान ओ दिखांना दिखांनो हानाय नंङा आरो खरसा बा न'खर सालायनाय बा थांना थानायनि राहाखौ जोंङो बेबायदि मासे मानैजों जोंङो माने सामलायनो हानाय नंङा आरो दा बुंनो थांङोबा नों नोंथां जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन अमा फिसिनोबाथाय मोनसे न' जाहाथे बियो लेथ्रा जाया
नंगौ
ओ बेनि खि ओ बियो लेथ्रा गाग्लिगुग्लि जायो नालाय नोंथां अखा बोथोर बायदिसिनायाव बेनि थाखायनो जोंहा दा खिफोरखौ एसे ओ एसे गोजानाव सुगार हरनो हानाय बायदि जोंहा ओरैनो नर्मेलयैबाबो जोंङो गाहायनि प्र फ्लरखौ जोंङो ओ पाक्कानि बा सिमेन्टजों बा इथाजों बानायनानै प्लास्टार होना लायोबा मोजां जायो आरो ओरैनो साइद बेराखौ जोंहा ओरैनो जोंनि न'खरफ्राव थानाय औवाफोरखौ होयोब्लाबो जोंङो फयो बा बेफोरबो बोसोरनै बोसोरथामखौ आजादि मोजांङै सोलिनो हानाय जायो बेनि थाखायनो जोंंङो बेफोरबायदि खालामना लायो बाथाय मोजां जायो आरो जाहाथे बे अमा थाग्रा जायगाया हाब्रु गेल गेल जाया जोंहा बेफोरबायदि जायोबा नाथाय अमायाबो ओ खायसे बेमार बा ओ गोबां बेरामनि बेफोरबायदि सोमजियो बेनि थाखायनो जोंङो बेफोरबायदि दोनालासिनो मोजां एसे आबोर लानानै दोननांगौ नांगौ आरो जाहाथे जोंनि खस्थ'आ ओरैनो थांगारा बेनि थाखायनो जोंङो दा आं नोंथांनि सिगांङाव एसे फोरमायनो सानदों दा बुंनो थांङोबा जोंङो ओ एसे रोंगौथि नांगौ ओ अमा बायदिसिनाखौ फिसिनोबा दा गोनोखोआरि आदबजों फिसिनोबाथाय जोंङो एसे गो रोंगौथि गैयाबाथाय माने अमा फिसिनायाव जाफुंसार जानो हाया आरो दा बुंनो थांङोबा
अमा फिसिनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ न'आ न' दोनग्राया ओ सिगांङावनो जाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोंङो फिसानि फ्राय लाबोनांगोन जाहाथे जों बेखौ भेक्सिन होनानै जों दा जेरै ओ गथ' मा मानसिफरनो फलियअ' होयोना नोंथां बेफोरबायदि जोंहा ओ जेरै फलिअ' खौ जोंङो बायदिसिना बेमार आजार जायैनि थाखाय जोंङो गथ'फोरखौ ओ पलिय' होनाय जायो। बे-बेबायदिनो जोंहा ओ अमाफोरखौबो बेबायदि भेक्सिन होनो गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेबायदि होयोब्लालासो जोङो बेमार आजार फैनायनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो अमाखौ। बेनि थाखायनो जोङो उन्दैनिफ्राय लाबोनानै बेखौ सम हिसाबै मास मोनसे मास मोननै जेनेबा से दान नै दान। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो भेक्सिनखौ होनानै जोङो अमाखौ फेदेरनांगौ। जोङो खमसे खम ओ अमाखौ ओ बेबायदि फार्म हिसाबै फिसियोबा। जोङो ओरैनोबाबो दसथा बा माबबाखौ फिसिथारनांगोन। बेबायदिबासो जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन गिबियाव जोङो अमा फिसिनायाव जोंहा रांखौ एसे गारग्रोनो गोनां जागोन। जेरैहाय जोङो जेनेबा गुन्दै अख्रि बा जोंनि जाखोन्दा खालाय खुलाय बेफोरबायदिखौ होआलासिनो जोङो दानाजों फियोबाथाय जोङो थाबदेरो आरो मानो थाबदेरो होनबा नाथाय जोंहा बै जिखुनु दाना बेयाव जोंहा थोजासे प्रटिन थायो। नाथाय जोंनि बे गुन्दै, जुजायनि बे मायसौखौ दा जुजाय बेफोरबायाददियाव माने थोजासे प्रटिनखौ मोननो हाया आरो नोंथां बेनि थाखाय जोङो अमाखौ थाब देरहोनो हाया। जोंहा गोबाव सम लायो जेरैहाय जोङो दानाजों फिसियोबा गु दाननि उनावनो जोङो बेखौ नैजि रोजा नैजिबा रोजा मोननाय खालामनो हायो नाथाय जोङो नैजि नैजिबा रोजा। मोनै खालामनोब्ला जोङो अफ्रि आरो बेबायदि जोंनि जाखोनदा खा फाय बा मैगं बेफोरबायदिजों जोङो खम देरनायखौ नुयो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा भिटामिनखौ गोबां मोजाङै होलांनो नांगौ। मानो होनबा बिसोरहा भिटामिननि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो क्रिम नि अमायाव अमानाव गोबां ख्रिमि जायो नोंथां।
औ नंगौ।
क्रिमिनिखौ होनो गोनांथार जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो
गु दान बा जि दाननि उनाव जोङो बेखौ जों हमनानै खानला बुन्दि अमाब्लाथाय जों फिसा जाय होनो हायो। बेबायदिनो बेदरनि थाखायबाथाय जोङो बेखौ बेदरनो बा फायखारिफोरनो फानहरनोबो हायो बा नोंबो जेनेबा बे बाजाराव जेनेबा बुथारनानै नोंबो नोंथाङाबो बेदरनि थाखाय फानहैनो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि रोंगौथि बोरथिजों फिसियोब्ला जोंहा साक्सेस बा जाफुंसार ज हानायनि माबाया गोबां चान्स थायो आरो नोंथां। बेबायदिनो दाउनि बेलायावबो जोंहा गिदिर बेयावनो नांग्रोगोन न' न'आ जानांगोन गाहायाव बेबायदिनो ओ थिनि थिनि फुटसो जोंहा ओ औवा जेनलाब फोरनिबाबो जायो जोंहा मोजां होथेनाय जानांगोन आरो बेनि गोजौआव जोंहा फेनसिंनि जानांगोन। मानो होनबा जोंहा बारबो गोनांथि जायोना नोंथां दाउनो। आरो लाइटनि नांगोन जोंहा बेबायदिनो दाउआवबो थिग बेबायदिनो एखे नोंथां जोंहा भेक्सिननि गोनांथि जायो भेक्सिन बासो जोङो गोबां बेराम फैयो ना नोंथां बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो भेक्सिनखौ होथारनांगौ गोनांथि जायो नोंथां।
औ नंगो नोंथां।
नि ओ मा समावदि होनांगौ बे बे ओ सोलोंथाइखौ बा सोलोंनो गोनां जायो आरो बे भेक्सिनखौ मा मा समावदि मा होनांगौ बेखौ जोङो सोलोंथारनो गोनां जायो बेबायदिनो जों फिसिनानै जोङो गावनि न'खर बा ओ गावनि संसारखौ दालांनायाव एखदमबारे ओ जोङो जाफुंसार जानो हायो बेबायदि फिसिनानैसो जोङो ओ जाफुंसार जानो हायो आरो दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो ओ सोरबाफोर बा नोंथांनि ओ नुनायावबो सोरबाफोर बेबायदि फार्म खुलिनाय बा रोंगौथि गोनां नोंथाङाबो नुनाय बा नोंथाङाबो एसे आइडिया बा जेनेबा ओ गावखौनो ओ रोंगौथि होननानै बा बेफोरनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिदिनो दाउ अमाखौ ओ फियो।
औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जों ओ जोंनाबो न'खराव बेफोर ओ बायदि दाउ अमाखौ फिसियो। बिदिनो जोङो ओ दाउ अमा फिसियोबोला जोङो बे दाउ अमानिफ्राय ओ गोबां रांखौ मुलाम्फा खालामनो हायो।
औ नोंथां।
बेफोर मुलाम्फाखौ खालामनो ओ मोननो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंनि खस्थ'खौ खालामग्रोनांगौ।
औ नंगौ।
जेनेबा बिदिनो ओ दाउ फिसिनो थाखाय नोंथाङा बुंलांनाय गग्रा बा बिदिनो नांगौ। बेफोर गग्राखौ जोङो जोबोर ओ साफा फोसाबनानै ओ दोननांगौ बेनि उनावसो जोङो दाउ फिसाखौ लाबोना बेवहाय ओ खथा खथा खालामनानै एबा ओ माबा मोनसे रिं बायदिसिना होनानै बेवहाय दाउ फिसाखौ सोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो नांगौ रोखोमनि बिसोरनो बिदुंखौ होबाय थानांगौ जायो।
औ नोंथां औ।
बिसोर ओ बिदुं गैयाबा बे दाउ फिसाया थाबैनो बेमार जायो हयथ' जोंना थैलांनो हमो बेनि थाखायनो जोंनो दाउ फिसाखौ ओ फिसिनोब्ला बिदुंखौ जोंहा गिबियावनो ओ बिदिनो लाहार फाहार खालामना लानांगोन बेनि उनावहाय जोंहा दाउ फिसाखौ लाबबाय लाबखांनायनि उनाव बिदिनो ओ स्नि साननि उनाव जोंना भेक्सिन थाबाय बिदिनो जोंना आरो जिब्रै साननि उनावबो थाबाय। बिदिनो ओ उनाव होयै होयै जोंना बिदिनो मोजां ओ दाना साना बायदिसिनाखौ मोजां होनानै दाउखौ बिदि फेदेरनाय जायो। नोंथां होमबा जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे गोजोनथोंसै नोंथां औ।